हेल' औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ
औ ओ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय दे
दा नोंथाङा मा खालामबाय दङ।
फ्रियैनो दं नोंथां।
औ दा नोंथाङा फ्रिनो दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ दा आयदाया जाबाय गोनोखोआरि मुगानि टेक्न'ल'जि बाहायनाय। दा जिहेथु ओ जोंनि जिहेथु गोनोखोआरि मुगा बा मडार्न मुगा बे मडार्न जुगाव बांसिन ओ बांसिन दिनै टेक्न'ल'जिनि सायाव जों सोनारो नङा होमबा दा फिसा फिसा खामानि फ्रायनो जोङो गासैखौबो टेक्न'ल'जिनि सायाव सोनारनाय जाबाय। दा आङो टेक्न'लजि होनना बुङोब्ला ओ जोंनि जिथु बाहायनाय मबाइल फन दा बे मबाइल फन बाहायनाय बा कम्पिउटार बाहायनाय। बा नेट बाहायनाय दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना। दा जोङो मबाइलखौ बाहायनानै जों बेसेबां मुलाम्फा जायो। बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो।
औ औ जागोन दे नोंथां जों म बाइल बाहायनाय बुंनो थाङोब्ला नोंथां गोदो गोदायथ' जोंनाव मबाइल गैयामोन बे मबा गैयै समाव माने जोंङो बिराद खस्थ' सोलिनांगौ जायोमोन। ओ मबाइल गैयै समावहाय जोङो दाबसेनि फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांथारनानै माने जोङो ओ खौरां बा माबा मोनसे फोरमायनांगौ दङब्ला जोङो थांथारनो गोनां जायोमोन आरो बे थांनायाव माने गोबां सम माने गोबाव टाइम एबा गोबाव सम लायोमोन आरोना नाथाय दानि गोनोखो मुगायाव मानि जोङो मबाइल आरि बाहायनानै माने
थांनो गोनांथि गैलायला माने जोङो नाम्बारखौ थु आरो जोङो कल हर अब्लानो जों माने खबरारि जेनेबा माबा मोनसे खोथा गोनां बाथ्राफोर सावरायनांगौ दङब्ला दानि माने गोनोखो मुगाव मबाइला जोबोद इउसफुल माने आरो जों ओ गोदो गोदाय माने ओ मबाइल गैयैनि थाखायनो माने दाबसेनिफ्राय दाब से जायगायाव थांनायाव माने ओ गोबां माने गोदोथ' लामाआरिफोराबो माने गोनो मुगा नङा नालाय लामा बायदि बिथिङावबो माने जों गोबां खस्थ' जानांगौ जायोमोन नाथाय दानि जोंना मदार्न मुगाय हाय लामा आरिफ्राबो मोजां जाबाय नालाय गारि मथराबो एभेलेबेल जाबाय आरो लो लोगोसे जोंनाव ओ गोदोनि बायदि खस 'खालाम नांगौनि गोनांथि थाया माने जोङो माबा मोनसे इम्परटेन्ट थायोब्ला मबाइल एबा टेलिफनजों जोङो कल खालामनानै डाइरेक्ट रा रायलायहरबानो माने ओ गोनांथि जानायफोरखौ थाब थाबनो सुफुंनो हायो आरो नोंथां आरो कम्पिउटार ओ ओ जों मबाइल बाहायनानै माने दानि जुगाव माने ओ गावखौनो माने ओ फरायनाय बिथिङानो होन माबा मोनसे नलेज आरजिनायानो होन बेफोर बिथिङाव माने मबाइल आरि फोरावनो माने गासै बिथिंफोरनो सोलोंनो हायो नाथाय गोदोहाय माने बेफोर गैयैनि जाउनावहाय ओ जों माखासे खौरां बा माखासे गोनां ओ गोनां गोनां बाथ्राफोर बा निउसानो निसनो बुं बेफोरनि बागै जों माने गोदो मिथिनो मोनामोन नाथाय दानि जुगावहा ओ गोनोखोआरि मुगा जाबाय नालाय गोरलैयैनो माने थाबनो थाबैनो बबेवबा मोनसे अबेबा जायगायाव माबा मोनसे जाथाय जाब्रबदोबाबो माने बै ओ मबाइल आरिावनो माने कम्पिउटार बायदिफोरावनो नायनानै मान जोङो मिथिनो हायो आरो।
अ आरो नोंथां माबा मोनसे सोंनो हाबावगोन ना?
औ औ खोनादों नोंथां दा नोंथां मबाइल बाहायनायाव ओ जोङो जिहेथु ओ जोङो खौरां मोननो हायो होनना बुंदों।
औ औ।
जोङो गुबुननिफ्राय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो खौरां लानो हायो दाथ' जोङो भिडिअ' कलिं खामनाबो हायो ओ फारसेथिं जोङो मबाइलाव जोङो गोबां दाब दाब जायगानि निउस इन इनफरमेसन जोङो आरजिनो हायो बा बायदिसिना जोङो नायनानै बेनि ओमफ्राय जोङो ओ गोबां खौरां मोननो हायो बा जोङो गोबां ओ गियानबो आरजिनो हायो। दा फारसेथिं ओ दानि जिहेतु मादाव जुगाव गोदान मुगायाव मोनसे जोङो मा नुनो नुनो मोनो जिहेतु मबाइलफोराव जोङो भिडिअ बानायनानै इन्सटाग्राम फेसबुक। बायदिसिना इउटुबफोराव हगारनानै जोङो बेनिफ्राय थाइसे थाइ थाखायनै रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेयो जाबाय टेक्न'लजि जौगानायनि थाखाय जादों। बेनिफ्राय नोंथां। दा जोङो टेक्न'लजि होनना बुंबा जोङो मबाइल फननि अनगायैबो जोंहा गोबां टेक्न'लजि दङ। दा जोङो गारि फोराबो जोङा टेकन'ल'जि दा गारिफोरा जाबाय मा खम समनि गेजेराव दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो सहैनो हायो ओ फारसे जोङो दा गो गोख्रिनिफ्राय गोख्रैसिन खारग्रा ट्रेन बेनिख्रुइ आरो जोङो इयार प्लेन दा बेफोरबायदि जों गोबां टेक्नल'जि जों बानाय जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोराव जोंहा गोबां मा होनो गोजान गोजान जायगासिम थांनो बा दाबसे हादोरनिफ्राय गुबुन दाबसे हादोरसिम जायगा दावबायनो थाखाय जोंहा गोरलैजों होमबा नोंथां। दा थेक ओरैबायदि जायफोर गारिया आरो सुइस गेंनाय टेनजिजों बानायनाय गारि दा बेफोरबायदि टेक्न'लजिया जौगाबोबाय दा दा बेनिफ्राय ओ नोंथांनाव आं बेखौसो सोंनो सानदों दा जोङो जिहेथु टेक्नलजि हिसाबै जोंनि साफ्रोमबोनि आखायाव मबाइल थायो दा बे मबाइल माने जोंनि समाजाव माबायदि गाज्रि गोहोम खोख्लैदों बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो गाज्रि गोहोम मबाइल बाहायनानै
अ गाज्रि गोहोमनि बागै बुंनो थाङोब्ला नोंथां माने ओ जों दानि माने ओ गथ' उन्दैनिफ्रायनो दानि दानि जुगाव माने मबाइल इउस खालामनो हमबाय माने उन्दै उन्दैयानो माने दानि जुगाव मबाइल इउज खालामनाय लोगो लोगो जोंना माखासे फरायनाय बिथिं एबा माबा मोनसे जेनेबा हमना ला खारनाय होन बारनाय होन गेलेनाय होन बेफोरनि ओ जोंनि दोरोङारि गोदोनि जनि गेलेनाय जेनेबा बेफोर माने जोंहा ओ खहा जालांबाय आरोना आरो ओ मबाइल बाहाय लोगो लोगो गथ'निफोरनि मबेल बाहायनाय लोगो लोगो जोंना गथ'फोरा माने ओ माखासे गारजि खामानिफोरखौबो माने सोलोंनानै लायो माने बिनि बेनो मबेलावथ' अनेक मबाइलावथ' माने अनेक मोजां गाज्रि बाथ्रा माने थायो नालाय। गथ'फोरार माने बबे मोजां अबे गाज्रि बेखौ माने हमदांस'नो हाया नालाय माने जों। उम माने जोंनि बिथिङाव सोलोंनायनि बिथिङाव बुङोब्ला जोङो माने मोजां बाथ्रानिख्रुइ माने गारजि बाथ्राखौ सोलोंनायाव माने ओ थाबसिन जायो होननानै बुंनो हायो बुंजायो माने नोंथां माने मोजां बाथ्रा मोजां खामानि बा मोजां गियानखौ सोलोंनायाव माने एसे गोबावथाइमलायो नाथाय गारजि खामानिखौ सोलोंनायावहाय माने ओ एसे गोरलैयैनो माने थाबैनो सोलोंनानै लायो माने दानि गथ'फ्रा बेनिखायनो माने मबाइल बाहायदावोब्ला। बिमाफोरा बिमा बिफाफ्रा एसे थाल लायाब्ला माने ओ मबाइल बाहायनायजों लोगोसे माखासे गाज्रि जेरै हमनानै ला गेम गेम गेलेनाय होन मबाइल। मबेल गेम गेलेनाय होन अनेक गेम दंना दानायाथ' मबेल गेम आहाय बैफोर गेम गेलेनाय होन गेम गेलेब थनानै माने टाइमखौ वेस्ट खालामगोन गावनि फरायनायखौ वेस्ट खालामगोन आरो जेनेबा माखासे। गियान आरजिनांगौ टाइमफोरखौबो वेस्ट खालामगोन आरो न'नि खामानि मावनाय दामानि मावनाय। आरो सोरनिबा गेदेरफोरनि बोसोन मानिनाय बैफोर माने ओ गैया जालांगोन आरो नोंथां
आरो ओ दानि माने मबेल बांद्राय मबेल बाहायोब्ला जोंनि माने माइनआो माने। खामानि मावा जायो माने बेलेग खामानियाव अरनो नागिरा माने बेलेग जेनेबा हमना ला। न'खरनि खामानि मावनायानो गेदेरफोरनि सायाव बुंनो थाङो दैे नोंथां माने जोंना ओ न'नि खामानि होन बेफोरखौ माने बानो नागिरो बांद्राय मबाइल नायबाय थायोबा रिल्सफोर नायबाय थायोब्ला इन्सटाग्रामाव बा इउटुबाव भिदिअफोर नायबाय थायोब्ला माने जों माने खामानिफोरखौ बाहेर खामानिफोरखौ मावनो गोसो जानो नागिरा माने आरो जोंना उ जों। मोजांबो दानि जुगाव माने जों मबाइल बाहायनानै मोजांबो फिथाइ मोनदों नोंथां ना नंगौ नोंथां। माने मोजांबो फिथाइ मोनदों। सोरनिबा थाखाय मबाइल बाहायनानै मोजां फिथाइ मोनदों सोरनिबा थाखाय मबाइल बाहायनानै माने गारजि फिथाइ मोनदों आरो नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादो नोंथां बुं। दा बेनिफ्राय नोंथां। औ दा नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंलांबाय नङा होमबा दा जोङो ओ मबाइलनि बाथ्रा बुङोब्ला गाज्रि गोमोनबाथाय जोङो बिदिनो गेम गेलेनानै जोंनि फरायनाय समखौ बारहोनाय जायो आरो लोगोसे जोङो दिनै। बुंनो थाङोब्ला ओ बायदिसिना जोङो भाइरेल जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औव नोंथां नंगौ नंगौ।
ओमबा जोंङो दिनै सोरबा न'खराव फिसा फिनला बाथ्रा नांलायनाय बा जोंङो लामा सा खामायाव थांनानै सोरजोंबा। फिसा फिसा फिनला जाथाय जानाय दा बेफोर फिसा फिनला जाथायफोरखोनो भिदिअ खालामनानै जोङो ओ फेसबुक फोराव हगारनानै भाइरेल खालामनायखौ नुयो आरो जाय जाथायफोरा नंखाय जा थाय दा बेफोरखौ। भाइरेल खालामनानै सोरनिबा गोसोखौ दुखु मोनहोनाय दा बेफोरबायदि जाथाया जायो आरो दा बेनिफ्राय ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो मबेलनिफ्राय गोबां ओ मुलाम्फा खालामनोबो हायो बा गोबां। जोङो मोजां गियानफोरखौ आरजिना लानो हायो दा दिनै जोङो फरायनाय बिथिङावनो जा जोंनि जि फरायनायाव जि नांगौ जानाय लेखा जोङो बेफोर ओ ओ मबाइलनि गेजेरजों जोङो मा होनो ओ पिडिएफ बोनानै बा पिडि एफ कन्टेन्ट खालामनानै बा भिडि कन्टेन्ट खालाम भिडिअ' कन्टेन्टखौ बा अडिय' कन्टेनखौ खोनासंनानै बा ओ पिडि एफ कन्टेन नायनानै बा भिडिअ' कन्टेन्ट नायनानै फरायनानै जोङो गोबां सोलोंथाइबो लानो हायो। दा बेफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो मोननो हायो आरो। खोनादोंना नोंथां? औ दा जोङो। जोंनि साननाया जुदि मोजां जायोब्ला ओ जोंनि मावनाया जुदि मोजां जायोब्ला जों मोजांखो नागिरोब्ला जोङो नेटनि गेजेरजों मबाइल टेक्न'लजिनि गेजेर जोङो गासैखौबो मोननो हायो नाथाय जोंनि साननायनिसो बाथ्रा जागोन आरो। दा जोङो फरायनायनि बेलायाव आरो जोङो साख्रि बाख्रि नागिरनो थाखाय जोङो गोदोथ' अफलाइनसो जायोमोन नालाय एप्लाइफोरा नाथाय दा जोङो मबाइलनि गेजेरजों बा कम्पिउटारनि गेजेरजों अनलाइन खालामनानैनो जोङो खायसे खायसे साख्रिफोरखौ जोङो एप्लाइ खालामनो हायो खायसे खायसे कम्पिटिटिभ एगजामनि नि थाखाय जोङो एप्लाइ खालामनो हायो दा बेफोरबायदिनो जोङो ओ मबेइल कम्पिउटार टेक्न'लजिया जोंनि थाखाय गोबां खामानियाव जाबाय आरो लोगोसे जोङो दा दानिया मबाइलफोराव जोङो फन पे एप्सफोरनि गेजेरजों गुगोल पे एप्सनि गेजेरजों जोङो फैसाखौ दिहुनलाय बख'लाय खालामनो हायो नङाब्ला गोदो जोङो पासबुक लानानै बेंकआवसो थांनो गोनां जायोमोन। दा बेफोरबायदिनो जोङो गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों। टेखन'ल'जिजों दा नोंथांजों सावरायनाया गोबां जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा गोबां बाथ्राखो फोरमायनानै होबाय। गोजोन्थों नोंथां।
गोजोननाय थाबाय दे नोंथांनिसिमबो आंबो नोंथांनिफ्राय गोबां गियान मिथिनानै लानो हानाय जाबाय।
औ दे दे औ दे।